हेलव?
खोनादों नोंथां। गोजोन फुंबिलि समनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। औ। मोजां खोनायाखै नोंथां। हेलव।
ए।
हेलौ।
हेलौ।
औ औ नोंथां दासो मोजां खोनादों।
खोनायाखै दा?
देेलाय नोंथां बुंफिनलाय। देलाय नोंथां बुंफिनलाय।
औ दा जोंना टपिकआ जाहैबाय जिब जुनारनि सायाव रायज्लायसै।
नंगौ नोंथां।
खोनादों।
औ औ।
दा नोंथांमोनथिं जिब जुनारखौ माबोरै फियो आरो गोदोनिफ्राय दासिम मा मा जिब जुनारखौ फिनानै नोंथांमोननि गामिया सलाय-सालायदों बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
नंगौ नोंथां जिउ जुनार होननानै बुङोबा गोदोनिफ्रायनो। गोदोनिफ्रायनो जों फिबाय थानाय बा जोंनि बर समाज हिसाबैथ जों अमा अमायाथ जोंनियाव थाखाबाय अबा जोंनि। बर'म समाजनि गेजेराव। गंफ्रोमबो नखराव अमाया थाखायो। थिग बेफोरबायदिनो जोंनिथिं हांसो बेफोरबो गोदोनि बर समाज। निब नि एबा गोदोनिफ्रायनो थाखायो थिग बेबायदिनो बोरमा होननानै बुङोबा बोरमाया दिनै जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बा बयनिबो नखराव थाखायो बा दिनैसिमबो फिगासिनो दं। थिग बेफोरबायदिनो जोंनिथिं। माखासे जों माबा जों जों लोगोसे माखासे जोङो सैमाफोरबो जों फिनाय जायो माखासे मावजिफोरखौबो जोङो माखासे नखरनि थाखाय जों फिनाय जायो मानो होनबा बिथांमोना माथो रोङाबाबो बो बिथांमोना माखासे मानसिनि जितिनिखि रावखौ बिथांमोनहा बुजियो बेनि थाखाबाय बेनि थाखायनो जोंनिंथिंजायफोर मावजिफोरखौबो जेनेबा बिदिनो फिनाय जायो थिग बेफोरबायदिनो जोंनि बिजनेस हिसाबै बुङोबा दिनै जेनेबा जोंनिथिं मोसौ होननानै बुंनांगोन जेरै जोंनिथिं माखासे सुबुंफोरा मोसौखौ बायनानै गोबा बिजनेस खालामनानै माखासे रां आरजिनायखौ जों नुबाय थानो मोनदों थिग बेफोरबायदिनो जों दिनै बुंनो थाङोबा दिनैनि दिनाव जोंनिथिं मोसौनो जिथुनोखि मोसौनो जिथुनोखि अनजिमा बे अनजिमाखौ जों जोब गोबां खम जानायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां नोंथांमोनिथिं माबायदि?
जोंनिथिंबो बेबायदिनो जाहैबाय मा होनो गोबां मा होनो मोसौफोरनि अनजिमायानो खमायलांबाय बेनि जाहोना जादों जोंनि खाथि खाला थानाय हालामफोरखौ मा होनो दुब्लिफोराव सोब माने खेथि मावजोबो इदिनो मा होनो लांदां थानाय जों बाहागो नुनो मोना आरो बेनि थाखायनो जोंनि गामिफ्रावबो मोसौनि अनजिया खम जाहैबाय आरो गोबां मा होनो जायगायावनो जोंनिथिं गांसो होननाय बेफोर बुस्थु थुखौ जों नुनो मोनो थांलिया सोबावनो बा सुबुं अनजिमाया बांनाय लोगो जों गामियावबो सोबावनो न लुबायनो हमबाय बेबायदिनो मोसौ खानो जायगा गैयैनि जाउनाव जों गामियाव। एसे मोसौनि अनजिमाया खम जादों आरो। मा होनो आरो बेलेग। मा होनो बोरमा अमा बेफोरखौ दा जोंनि गामिनिथिंजाय सुबुंफोरा बेखौ फिनानै मा होनो बेखौ फाननानै नखरनि जा मोननांगौ बेखौ मोननो हादोंमोन आरो आरो बिनि बेसेनाबो बांद्राय मा होनो मोसौफोरनियाबो एसे जायखिया खम जानाय बायदि मोनो आरो मोसौनि बेसेनाबो मा होनो बांद्राय मा बियो साफा जानो नागिरला मा होनो जोंनिथिं मा होनो मोसौफ्राबो बांद्राय गोदोनि बायदि गिदिर गिदिर जाला बिदिनो फिसा फिसा नुनो मोनो मोसौफोरखौ बिदिनो मोजां गांसो मोनजाला नालाय आरो दा जिनोखि जोंनिथिं दुब्लिफ्राव बिदिनो गांसो मोनो बेफोर बांद्राय मोजां नंला गासैबो दुब्लियावनो बिदिनो हासार हासार होनानै आनदु फुलिफोरखौ जोङो आबाद बेफोर मावनाय जायो नालाय आरो बेफोरनिफ्रायनो जों मा होनो बेफोर रासायनारि हासारनिफ्रायनो गांसो गांसोखौ माने मोसौनो जाहोनाय जायो बेनिखायनो मोसौआ बांद्राय माने गिदिर गिदिर जानो हमला आरो आरो बेलेग जोंनिथिं माने मोसौनि अनगायबो गोबां रोखोमनि फिसिनाय नुनो मोनदों अबेबा मोनसे हांसो हांसो गोरलै फारामनि ओमफ्राय दाउ बयलार फाराम बेबायदिनो एम्फौ एम्फौनि बेसेनाबो दा गोख्रै जाना दं आरो जोंनिथिं मानो होनबा एम्फौआ बिराद बेसेन गोसा मा होनो बे बे एम्फौखौ जोङो फाननानैबो मोनो आरो बिनि फिथोब होननाय बेसे मा होनो फिथोब होननाय थायो बेजों गोबां रोखोमनि इन्दि जि माहोनो जि बानायनाय जायो आरो बेनिखायनो बे एम्फौनि फिथोबाबो गोबां बेसेन गोसा आरो बे एम्फौनि हासारजोंबो एम्फौनि खिनि हासारजोंबो खिनि हासारबो बानायनाय जायो एम्फौनि खिजोंबो बेनि जाउनाव जोंनि जों एम्फौ लानायखौ नुयो मानसिना दा मा होनो से केजियावनो बाजौ रां मोननाय नुनो मोनो आरो जोंनिथिं बे मा होनो एम्फौफोरखौ गोबां लानो मोन नुनो मोनो आरो दा नोंथांमोन थिं एम्फौ होननायखौ लानाय जाग्रा जाया
नोंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनिथिं बे एम्फौनि बेसेना खोब गोख्रैयै जोङो नुनो मोन्दों नोंथां नोंथांमोननिथिं से केजियाव ओम बाजौ रां होननानै नोंथाङा फोरमायदों जोंनिथिं से केजिआव बिदिनो बाजौनि बारा जानांगौ होननानै आङो खोनादों माने बाजौनि बारा जागोन आरो जों जों माने स्निजौसो जानो हागौ आरो से से केजियाव थिग बेबायदिनो नोंथांमोना नोंथाङा फोरमायदों दानि बावैसो नोंथांमोननिथिं मोसौनि दामा खमायदों मोसौआ बारा गिदिर देरला गांसोआ बारा गैलिया जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव गांसोआ जोबोद खम जादों होननानै नोंथाङा फोरमायदों ए नाथाय जोंनि थिं जानो नायोबा नाथाय जोंनिथिं मोसौनि दामा जोबोद गोख्रैयै जोङो बांनायखौ नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव नोंथाङा बुंदों सा लाइ जाला होननानै नोंगौ नोंथाङा थिगखौनो फोरमायदों जोंनिथिंबो साप्लइआ सम सम जायो सम सम जाया सम सम जायो सम जायो बेबायदि आब आपडाउन आपडाउन जाबाय थानायखौ जों नुबाय थादों अब्लाबो जोनिथिं मो फोनि जे जुनाखि दामा जोबोद गोख्रैयै जों बांनायखौ नुदों सिगांनो समाव मोसौनि दामा बाजि दजि ब्रैजि थामजि बेफोरबायदि नुनो मोनोमोन दिनैनि दिनाव जोङो दाइनजि गुजि नङाबा जों दिनै मोसौखौ जोङो मोननो थाङा। बेफोरबायदिनो जों जोंनिथिं दा दैज्लां बोथोर सफैबाय दैज्लां बोथोराव जों मोसौजों हालेवो मोसौजों हालेवनानैनो जोङो ओम खिथि बाख्रिखौबो जों बोखांनाय जायो थिग बेबायदिनो मेसेन थिं बोथोराव जोङो जोंनिथिं मोसौ गुमनानै बा मो आबाद मावनानै बा बोरमा आबाद मावनानै जोंनि सुबुंफोरा जिउ खामायो आरो गोख्रैयै जोङो रां खामायनायखौ जोङो नुगासिनो दङ' जेरै जोंथिं बोरमा आबाद बेफोरबायदिनो मोसौ आबाद अमा अमायाथ' जोंनि गेजेराव थाखाबाय ज जेरैमानिया अमानि दामाबो गोबां गोख्रै जों बांनायखौ नुनो मोनदों बेफोरबायदिनो सोरबा सोरबा अमाखौ गोदोनि दिनाव अमाखौ जोङो मासे मासे फिसियोमोन नाथाय जों दिनैनि दिनाव साइन्टिफिकेलि जोङो गोबां जेनेबा न'खरसेयावनो मा जिथा माबा बेफोरबायदि सोरबा नैजि ता नैजिबा बेफोरबायदि थामजि ब्रैजि बेफोरबायदि फिसिनानै माखासे रां खामायनायखौ जोङो नुबाय थादों बेफोरबायदिनो जोंनिथिं जोंनिथिं जिब जुनारनि बेलायाव जोंनिथिं माखासे हाग्रानिफ्राय फैनाय माखासे मैदेरफोरा जोंनि खेथि बाथि खौ खौ जोङो नस्थ खालामबाय थानायखौ नुनो मोनदों सुबुं माहारिनि सुबुं माहारिनि नखराव फैनानै बिथांमोननि जेनोखि माइ दोनथुमनाय बा बाख्रि होननानै बुंनांगोन बेफोरखौ सिफाय जोमनानै जालांनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों बेबायदिनो हाग्रानिफ्राय फैनानै बिथांमोना जेरै जों खेथि एबा जोंनि जोंनि गामि ओनसोलाव थांनानै हाग्रा ओनसोलाव जोङो खेथि मावहैयो जेरै जों खेथि होननानै बुङोबा जेरै जोङो मेसें बोथोराव जोङो आलु एबा जों बेसर बेफोरखौ मावनो थांनायाव जों जोङो माखासे केम बानायनै लुनाय लुनानै थानाय जायो नाथाय बैफोर केमखौ बैफोर माखासे हाग्रानि जिब जुनारा जोङो सेफायनानै एबा जोंनि खेथि बाथिफोरखौ नस्थ खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो नोंथांमोननिथिं माबायदि ओरैनो हाग्रानि मैदेरफोरा फैनानै उ दपाथ खालामनायबो नोंथाङा नुदों मोनदों नामा?
अ जोंजोंनो बे ओनसोला माने हाग्रानि मैदेरफ्रा जोंथिं फैया माने जोंनिथिं मानो गोबां माने हाग्रा बंग्राया बांद्राय गैया आरो माने जेनेबा लांदां गोजा बेनिखायनो जोंथिं हाग्रानि बेफोर मैदेरफ्रा फैनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो दासिमबो मानो होनबा जोंनिथिंहाय गोबां मा होनो सुबुं अनजिमाया बांबाय न न फोरा जाब जाब जाजोब्बाय बेनि थाखायनो बेफोर बुस्थुआ नैथिं फैनो हानाय सान्स जायाखै आरो। माने जोंनिथिं बेबायदि मैदेरफोरजों न' आबाद आबाद नस्थ' जानायखौ नु मोनाखै आरो। दा नोंसिनिथिं बेबायदिया जाबाय थायोना सम सम जायो?
जोंनि दिनैनि दिनाव सुबुं अनजिमाया बांनायनो जाहो नाव हाग्रा ओनसोलखौ से फायनायनि जाहोनाव जायनि जाहोनाव बिथांमोना जानथागा थानो जायगा गैयिनि जाहोनाव बिथांमोना दिनै जोंनि आदार गावसोरनि आदारखौ मोनजायैनि जाहोनाव बिथांमोना दिनै जोंनि न' न' आदार ननायागिरनानै फैयो बेखौ आं मिथिनो मोनदों नाथाय नोंथां सोंनाय बायदिनो जोंनिथिंबो बेफोरबायदि जेंना जेंसिया जाफेराखै एबा जोंनिथिं बेफोरबायदि सम समा जायो आबाद जेनेबा आबाद फोथोराव सम सम दाथ दैलां बोथोर गासैबो जोंनि जिथुनाखि आबाद मावनाय बे आबाद मावनाय बोथोराव दैजोंनो लोमजोबनानै थायो बे समाव बिथाङा एबा बेफोर जिब जुनार जेबो खहा खालामा जेब्ला मेसें बोथोर जागोन होन मेसें बोथोराव बिथांमोना फैनानै माखासे खहा खालामनायखौ जोङो नुबाय थानायमोन नुबाय थादों बेफोरबाय बेफोरबायदिनो माखासे हाग्रानिफ्राय फैनाय मैदेर फालोआ माखासे जोंनि खेथिफोरखौ आलुफोरखौ राङालावफोरखौ माखासे जोंनि न'फोरखौ एबा जोंनि जिथिनिखि माइफोरखो औ जों जालांनायखौ जोङो नुबाय थादों बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो जोंनिथिं बा नोंथांमोननिथिंनिफ्रायनो जेरै मोख्राफोर एबा हाग्रानि जिब जुनारफोर दं नामा खाथि खालाफोराव नोंथां।
अ जो-जोंथिं बेफोर मोख्राफोर आरो हाग्रानि जबुनार दा नुनो थांला आरो गोदो फैयोमोन नाथाय दा फैनाया खम जादों आरो। बिदिनो अबावबा मै फोर बबेबा हाजोबनिफ्राय फैनाय माखासे जिब जुनार जों नु बे बुस्थुफोरा गोदो फैयोमोन नाथाय दासान्दि दा जोंनि ओनसोलाव फैनायखौ नुनो मोनला आरो।
नोंगौ नोंथां जोंना समा जानानै फैबायमोन।
दे होमबा ना बिदिबा।
थेंकइउ नोंथां।